हेलौ‌ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों खोनाबाय दे‌।
औ। दा नोंथांनियाव आंनो मोन्नै दो ओ सोंथि सोंनो लुुबैदों नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना बेफोरनि सोंथिनि फिन्नायफोरखौ?
अ निस्सय थारैनो जुदि आंनि बे सोंथि आंनियाव फिन्नाय होनो हाथावथावबा आं होगोन नोंथां।
औ नोंथांनिआव आं सोंनो सानदों जोंनि आर'नाइ बे आर'नाइ बेखो जों माबायदि दायो दानि मुगायाव बा गोदोनि मुगायाव माबायदि दायोमोन नोंथाङा से फैना होनो हागोन नामा?
अ अ दानि मुगायावथ' जोङो जोंनियाव ओरैबायदि आं माने ओरै मिथिसोब नायबो नङा बेबाद बिनि फिन्नायखौ आं आने जोंनिया फ्राय जोंनि दा हालामाव दा जोंनि जायगायाव आरो बेलेगखो गुबुनखै बुङा आङो जोंनि हालाम आखाइजों आर'नाइखौ दानायखोनो नुनो मोनलिया माना। इनिफ्राय दा‌ ओ बेलेगनिफ्राय साब‌ ओ फैनाय बेयाव दैथायहरनानै जेनेबा ऐै ओ फानगिरि बेफार फालांगिफोर फानगिरिफोरा बिसोरनिफ्राय डाइरेक्ट बायना लाबोनाय जायोथ' बिनि ओंखायनो बे नि सोमोन्दै आंनाव एसे आयदाया खम जानानै दं आरो दा आं बिनि फिननायखौ होनो हानाय नोंनिया बायदि जादों आरो।
औ गोदो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बे आरनाइया जोबोर मान गोनां जि जायखौ जों गोदोबो मिथि जोंनि साइना हायो बे ओरैबायदि मोनसे पावार गोनां गोहो गो
औ औ औ औ
बेखौ सिगाङाव हरसेनि गेजेरावनो गावनि नआवनो ओ जि सोंनानै दानानै खानसेङयावनो दिहुननो हरसेनि गेजेरावनो दिहुनोन दा नाथाय ओ आं मिथिबावनो लुबै सानगोन दे नोंथां ए दा बायदियाव ओ बर आइजोफोरा हिसान सोंनानै गावनि दखना बा ननि गामथाफोरखौ दानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो ना मोना?
औ औ मोनो निस्सय मोनो जोंनियाव दा दासिमबो दङ बे जि दानायफ्रा जोंनि नखरावनो दासिमबो सोलियो बे जि दानाया
औ
दङ दाबो गामि गामि जोंनि गामियाव दाबो जोबनानै थायाखै जि दानायफोरा दङ
ओ नोंथाङा ओ नोंथांमोननि जायगायाव दा माबाय बि
अ अ जोबोद मोजां सोंथि
औ औ जोबोद मोजां सोंथि दा ज जोंनिया बोथोर दा जोङो दैज्लां होनना बुङो बे दैज्लां बोथोराव जोंनिया ओ बांसिनैनो गोबांसिन जोंनिया माइ आबाद खौ बांसिनै मावो आरो जोंनि बेयाव दा जोंनि हायेन ओनसोलाव एनिफाय ओ सोरबा सोरबा बिदिनो बानलु गायनानै दोनो दा माने बे बे बोथोरा ओ मेनलि माने थोंजोङै माने ओ माइ आबादनि बिराद मोजां मोनसे बोथोर आरो बेयो। दा जोंनि हालामाव गास सै सुबुंफ्रानो माने माइ गायनानै बिदिनो जिउ खुंलाङो। ओ मेसें दैलांसि याव जों माइ गायबाय ओ मेसें सेखौ जों बेजोंनो ओ नखर खु खुंलांनो हायो आरो
औ औ
अ दा नोंथांमोननियाव बांसिनै मा आबाद जायो दा दैज्लां बोथोराव?
ओ नोंथां जोंनि बे हाला ओ जायगायाव बा दैज्लां बोथोराव बांसिनानो माइ आबाद गायो बेनिफ्राय ओ दैज्लां बोथोरनि बानलु आरो दैज्लां बोथोरनि फि ओ बायदि बाय दिसिना ओ उम आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
नोंथांमोननि जायगायाव ओ गोनोखोनि ओ माइ गायनाय मेसिन जोङो नुबायबो थायो नोंथांमोननि जाय गायावबो बे मेसिना ओ ओंखारहैबाय नामा?
औ दा जोंनि जायगायाव बे गैथवा दा जोंनियाव ओरैनो हालौवनायनि थाखाय ट्रेक्टर दंथयो बरतमान। माबा गायनायनि थाखाय जोंनिया ओ आइजो बिथांमोनानो गासैबो आखाइजोंनो गावसोरनि आखाइजोंनो गायनानै जों आबादखौ माबायो आरोखि आरो दा मिसिंआ जोंनिसि थिं बरतमानाव फैथवाखै आरो। ओ नोंथांमोननि फैबाय नामा बे मिसिंआ?
ओ जोंनिथिं बै मिसिनासो फैदों जाय ओ माइ आबाद बे माइ आबादा मोनखांबा बे मोन नाय माइखौ जों हाना लाबोनो थाखाय ओ मिस सिनजों हाना लाबाय जायो बे मिसिनासो जों
औ अ
औ औ
मोननि जायगायाव मा ओ मा माइ आबादनि मा मोनसे जादखौ नोंथांमोननिथिं गायनाय
अ जो औ औ औ जोंनिखैजा दा ओ आसु गायो, माइब्रा गायो, जोसा गायो, रन्जित गायो ओ बाहादुर गायो बेफोरखौनो गायो आरो दा बर्तमान जोंनिखैजा। बिदिनो जोसायाबो गोबां रोखोमनि दं
औ नोंथांनियाव आङो बेनि नो मोनसे सोंथि आंनियाव नुजाफैबावदो ओ नोंथा नोंथाङा मा सानो देन ओम बै गोदो ओ दा गोबां मानसिफोरानो आंखाल दंमोन बा दा नैबे मुगायाव गोबाङानो जेन बे आंखालनिफ्राय बारगनो हाबाय बे आंखाल बारगनायाव मा फाराग नुनो मोनो ओ गोदो आरो नै दानि गेजेराव?
अ अ अ सिगांनो औ औ औ जोबोर मोजां सोंथि आंना । नाजानि बिनि फिननायखौ होनो। ओ सिगां समाव जोंहा ओ गाव माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय माबा मोनसे खेथि मावनो थाखाय जोंनि हाया गासैबो अन्थाइ अन्थाइ आरो हा ग्रा दंमोन। बेनि थाखायनो जोंहा हाग्रा सिफायनो हायैनि थाखाय आरो दंग रेस्ट होनो हायिनि थाखाय जोङो माखासे जोङो आबादखौ मावनो हाया बिनि थाखायनोबो जों लोरबां जानानै थानो गोनां जायो। फारसेथिं जोंनि ओ सरखारफोरनि बे समाव जोंहा बारा इसेबां नायबिजिरनाय गैयामोन। एसेबां स्ट्रं नङा मोन आरो जेनेबा बेनिफ्राय दानिया बे ओ गय गय आबाद जाबाय जों गय बागान गायनानै जोङो गावनि जिउखौ दानो हायो आरो अमा फिनाय दाउ फिसिनाय दा माने गोबां आइदियाफोर फैबाय सिगांनिया आरो जोंनिया मोनसे बेबो दैफोरखौ जोङो सिगां दंगनि दैखौनो जोङो फु फुंखा खालामनानै जोङो लोंनो गोनां जायोमोन बेयाव गोबां मेरेलिया बेराम जायोमोन बिदिनो गोबां बेराम सोमजियोनो मोनोमोन आरो बिदि बेफोरबायदि दानियाथ जोंना नखर नखर दंखल दङ थिंखि दंसै। बिनि थाखाय जोंना बेरामाबो खम जालांबाय फारसेथिं जोंना हाया हाग्राफोरखौ जोङो सिफायजोबनानै जोङो आबाद मावनो हाबाय। दै रेस दिहुननो हाबाय बेफोरनि नि थाखायनो जोंनिया नखरा एसे एसे जौगाबोबाय थायो आरो।
मोनसेल जा मोना आरो गोबां मानसिफोरा फिथाइ होनो हायामोन गोबां फल जायामोन जेराव मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ औ थारैनो सैथो बे बाथ्राया।
दानि गोदोनि जा माइ बे माइनि ओ जे बे बेसेन बे बेसेन जोबोर खममोन दा नाथाय जोबोर बुरजा जाबाय बेनि थाखायनो बेफोरनि जाहोनावबो आबादारिनि जिउ एसे डेभेलप जानायखौ नुनो मोनो।
औ थारैनो औ खोनादों। थारैनो सै
औ नोंथांनिथिं दा ओरैनो गोबां द मोनना गैया
औ दैनि दैनि सुबिदा उसुबिदाया जोंनि औ औ दङ नंगौ। थारैनो बे बाथ्रा सैथो। जोंनियावबो दासिमबो दैनि एसेबाबो प्रब्लेम जायो माने जोंनिया एसे हाजो एरिया जाहैयो माने एसे हाजो खाथि जायो जोंना हायेन बेनिफ्राय दा बेयावनो जोंनिया न'खर न'खर जोङो बरिं लगायनो हाया आरो जेनेबा न'खर न'खर दंखर जावनानै जोङो सोलिनो हाया बिनिखायनो रायजोआव माने मोनसे हमना ला हेलौ खोनादोंना
औ खोनादों दे बुं नोंथां।
अ माने जोंनि जायगायाव एसे गोजौ नालाय हाया
औ
ओ बिनि थाखायनो जोंना नखर नखर बयरिं खुरनो हाया जायो आरो।
औ
बेनिफ्रायनो सरखारनिफ्राय अननानै जेनेबा जोंनि स्निजिथा गारि गामियाव जोङो मोनथाम बरिं लगायनानै होनाय जादों आरो स सरखारा बेखौनो जों जेनेबा दाब दाब ओरैनो गेजेर गेजेर बाखोआव गेजेर गेजेर खोन्दोआव बे दं माबाखौ होनानै जोङो थिंखि मोनसे बहायनानै लानानै जों बिनिजोंनो दैखो दा लोंनो गोनां जायो आरो।
औ ओ नोंथांनिफ्राय गोबां सोंथिनि फिननायफोरखौ खौ मोननो हाबाय।
बेफोरबायदिनो गोबां सोंथि थों नोंथां आंनो एसे सम होनायनि थाखाय।
ओ ओ बरायबाय बरायबाय गोजोननाय थाबाय आंबो नो थांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय।
औ नोंथां।
दे नोंथां